औ नोंथाङा ओ फ्रि नामा दायो?
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिबा ओ आं मोनसे टपिकनि सायाव रावलायनो सानदों नोंथांजों। अब्ला बे टपिकआनो औ बे टपिकआनो जाहैबाय आबहावा। माने ओ दा दानि आबहावा ओमफ्राय गोदोआव मारैमोन ओमफ्राय दा जेनेबा जोङो आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ बेफोरनि सायाव सावरायनोसै आरो ना
औ नोंथां जागोन
अब्ला आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनोसै जे नोंथाङा आबहावा होनना बुङोब्ला मा बुजियो आमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिं आबहावाया माबोरै आरोना माने माबोरै दङ दायो ओमफ्राय माबोरै रैखा खालामनो हागोन जोङो आबहावाखौ बेनि सायाव
औ जागोन नोंथां जों आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिङै थानाय दंफां लाइफां बा गोग्गो मिथिंगायारि थासारि बेफोरखौनो जोङो मेनलि बुजिनानै लायो नोंथां
औ औ नंगौ
गिबियावनो जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो गोनांब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ दाननो नाङा दंफां लाइफां जुदि जोङो गोनां जा गोनांथियाव दंफां लाइफांखौ दाननो गोनां जायोब्ला जोङो फांसे दंफां दानखांनायनि उनावहाय जोङो फांबा दस दाल बेफोरबायदि दंफां गायनो नांगोन गिबियावनो
औ नंगौ
औ आरो जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय प्लास्टिकनि बांद्राय बाहायनाय खौ जोङो जानगाराव लाखिनांगोन नोंथां
दानि दानि जोंनि जाबादि दानि दिनावथ' जोङो बांसिनानो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै लोंग्रा गुसु जेरै कल्द ड्रिंक्स बेफोरावबो जों प्लास्टिक बथल बा जोंनि लोंग्रा दैखौबो जों प्लास्टिक बथलाव सोनानै फाननायखौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ
दखानाव माबाफोर जेरै आलु दालि बेफोर बायदि जाग्रा मैगं लायनो थाङोब्लाबो बेखौ जोङो प्लास्टिकआवहाय सोनानै हरो
जोङो थांनायनि उनावहाय जोङो प्लास्टिकखौ बा मोनसे हाखर जावनानै बा मोनसे थि जायगायाव दोनथुमनायखौ नुनो मोना जेराव मेरावनो जों गारनानै दोननायखौ नुनो मोनो जेब्ला जोङो प्लास्टिकखौ जेराव मेराव गारनानै दोनो बे प्लास्टिकआ जोंनि हाजों गोरोबनानै बा सेवनानै थाङा बेनिखायनो गाज्रि गेस ओंखारो आरो नोंथां
औ नंगौ
गाज्रि गेस ओंखारनानैहाय बेयो जोंनि सुबुंफोरखौबो जोबोर खहा खालामो बा जेरै जोंनि मोसौ बोरमा बेफोरबो गोबां गाज्रि गाज्रि बेफोरनि बेफोरनि जाहोनाव बेराम आजार जानायखौ जों नुनो मोनो
आरो ओनसोलाव माबायदि होनना मिथिंगा आबहावाया माबायदि होनोब्ला जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव आबहावाया बांद्राय मोजांबो नङा आरो गाज्रिबो नङा होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथाङाबो एसे आबहावानि सोमोन्दै बुंलाय गुवारै
अ अ माने नोंथां बुंलांनाय बाथ्राफोरा माने गासिबो ओ नंगौ माने नोंथाङा थिगानो बुंलांदों आमफ्राय बिदिनो आरो ना नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा जोङो आबहावा होनब्ला जोंनि सोरगिदिङानो जायो। बिब फां लाइफां गासै मुवा बेसाद गासैबो जोंनि सोरगिदिं थानायानो आबहावा आरो ओमफ्राय जोङो बे बे आबहावायाव माने आबहावाखौ मोजां खालाम ओ जेनेबा आबहावाया जोङो मोजांब्ला ओ आबहावाया जोंना मोजां थाब्ला जोंहा देहायाबो मोजां थायो। ओमफ्राय आबहावाया जोंना जुदि गाज्रि थायोब्ला अब्लाना जोंहाबो माने देहाफोरा गोहोम खोलैयो आरो ना। गाज्रि बारहावा गाज्रि दै गाज्रि मैला गेस बेफोर बाय दि आरो दा जोङो ओ बेफोरखौ मोजां लाखिनोब्ला नोंथां बुंलांनायफोरानो आरो प्लास्टिकनि ओ इउस खालामनायखौ खम खामनांगोन ओमफ्राय ओद बिफां दाननायफोरखौ जोङो खम खालामनांगौ नङाबा जाहा ग्लबेल वार मिंफोर जानानै माने बिदिनो अजन लेयारफोरा जिफ्लंनानै ओ साननि रेडियेसनफोरा ओ मानसिनि मोदोमाव नांब्ला केन्सारफोर खालामनायनि ओ सान्स दङ' आरो ना बे बेफोरबायदि नि ओ बे माने जोंहा खमायनांगौ। औ ओमफ्राय जोंहा ओ जेनेबा जों बे बिफाङाथ' जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार आरो हाग्रा आबहावाया जोंनि थाखाय गोनांथार बिबां लाइफांफोरा। जेरै जोङो ओ बिफोरनि फ्रायसो जोङो अक्सिजेन मोननो हायो। ओमफ्राय जोंनिफ्रायसो बिसोरो कार्बन डाइ अक्साइद मोनो। जेनेबा ओ बिफां लाइफां गैयाबा मानसि गैया आरो मानसि गैयाबा बिफां लाइफां गैया। बिदि आरो ना माने मोनसेया मोनसेजों ओ गोरोबनानै थानाय आरो बिदि त' होमबा जोङो बेफोरनि ओ गोनांथिखौ जोङो बुजिनांगोन आरो ना ओमफ्राय ओ दानि जुगावथ' आरो औ माने जोंहा सिगांफोरावबो माने सिगांनि बारहावाफोरा आबहावाफोरा जोबोद मोजां मोनो आरो दानि जुगनि बायदि नङामोन। औ दायो जेनेबा इन्डास्ट्रिस बेफोरबायदि उखुन्दै गनाय बेफोरनो माने ओमफ्राय दंफां बेफोरनो गाज्रि खालामदों आरो आबहावाखौ। सिगारेट जोबनाय बेफोरबायदि उखुन्दैफोरा। ओमफ्राय सिगाङाव माने बिदि गैयिनि कार'नाव जाहा आबहावाया मोजांमोन। ओ माने बिदिनो आरो ना ओमफ्राय दायो नोंथाङा ओ सोलायनायखौ नुदों ना नुवाखै जेनेबा। ओ माब्लाबा दैलांफोरावनो अखा हास्राया ओमफ्राय दिसेम्बर गो मेसें बोथोरफोरावस अखा हानाय बिदिखौ नुदों ना नुवाखै नोंथाङा?
नुदों नोंथां थारैनो बेबायदिहायहाय गोदोनि आबहावा बा दानि आबहावा गोदोनि आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन मोजाङानो मोजांखौनो नुयोमोन मानो होनोब्ला सुबुं अन जिमायाबो खममोन नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
सुबुं अनजिमा खमनि जाहोनाव जोंनिया इन्डास्ट्रि खुलिनाय फोराबो एसे खम बिबांनिमोन आरो बांद्राय सिगारेट बिरि बेफोर बायदिखौ जोङो बांद्राय सोबनाय खौबो नुनो मोनामोन आरो दं बिफां लाइफां दाननायखौबो नुनो मोननाय जायामोन बांद्राय न'खरफोरा जेनेबा न'खरसेया बे मोनसे दाबसे जायगायाव थाबा आरो न'खरसेया एक किल'मिटार बा हाफ किल'मिटार बेफोर बायदि गोजान गोजानसो गोदो गोदाय न'खर दंमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो नोंथां बेनि जाउन ओरैनो खालि जायगा थानायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि दंफां लाइफां गायनाय जायोमोन हाग्रा बंग्रा बेफोर बायदि गोबां थायोमोन जायनि जाहोनाव आबहावाया गोग्गो थासारियाव थायोमोन आरो प्लास्टिकनि बाहाय निया जोबोर खम बिबांनिमोन गोदो
औ नंगौ
आरो बिनि थाखायनो जों आबहावाया गोदोनिया साबसिनमोन होननानै बुंनो हायो दानि दिनाव जों बुं थाङोब्लाथ' सुबुं अनजिमायाबो सानफा एनफा बांबो गासिनो जोङो इन्डास्ट्रिस बा मायबाफोर कम्पनिफोरखौ खुलियाबाबो जाया जादों नोंथां जोङो बेहा बेयावहाय खामानि मावनानै जोंनि उदैनि आदारनि थाख थाखाय जों खामानि मावनो गोनां जायो बेनि थाखायनो बेफोर कम्पानिफोर खौबो बानाय नांगौ जादों जायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्राय गाज्रि गाज्रि मेसिनारि थाव बायदि बायदि गाज्रि जिनिसफोरखौ जोङो एंगारनांगौ जायोबा जोंनि मिथिंगायाव गारनांगौ जायो बेनि जाहोनाव जोबोर गाज्रि ज्रि गेस जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नों
अ बेबायदिनो जोङो आरो प्लास्टिकनि बाहायनायखौबो सानफा एनफा बांलांनाय नुनो मोनगासिनो नो आरो नोंथां दानिया बुंनो थाङोब्ला एसे गुबुंले मोनो नोंथां जोङो जुदि बिफां लाइफांखौ गायबाय थायोबा अब्लानिया जोङो दाबो आबहावाखौ गोग्गो बा मोजाङै लाखिनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ अ माने मोजाङानो नोंथां ओ नोंथाङा जा बुंदों बेफोरो नों माने जोङो गोगो लाखिनोबा बिदिनो खालामनांसि सिगोन आरो नोंथां बुंनाय बादिनो ओमफ्राय जोंहा आरो आबहावायाव जोंनो माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंबो मोनबावो फिथाइ सामथाय जेराव सिगाङाव गोदोआव औ गोदोआव जेनेबा बेफोर माने मोजांमोन आरो नेसा ओ नेचारेलि जेबो दावाइ ओ मुलि हासारफोर मुलिफोर होयि नुयोमोन हास रायनारि मुलि बाहायि नुयोमोन जेराव जोंहा देहायाबो मोजां थायोमोन आरो दोद दानि जुगावथ' औ जेनेबा दानि जुगावथ' मैगं थाइगं होन जियानो होन ओ जेनेबा बाजाराव फानहैबा जेनेबा आलु कबि बेफोर बायदि फानदोंबा बेफोरावथ' मुलि हासार थाखायोसो थाखायो माने रासायनारि मुलि जायनि खारनाव जोङो बेखौ जाबाय थानायनि कारनाव जाहा बेराम आजारानो जोबनो थाङा ओमफ्राय जाहा केन्सार बेरामफोर बेफोरबायदि जानायखौ जोबोर खोनानो मोनो औ माने बेफोरनोसै आरो ना माने बेफोर रासायनारि मुलि बाहायफोरनि कार'नावबो जाहादे हाया मोजां थायाखै माने मानो होनब्ला सिगाङाव जोंहा ओ बेफोरबायदि रासायनारि मुलि बाहायामोन। बाहायबाबो जेनेबा गोबोरखि हासारफोरसो बेफोरखौसो होनानै जेनेबा मैगंफोरखौ देरहैयोमोन आरो। बेयाव जोंहा माने मोजां मोजां मैगं थाइगं ओ ओंखारोमोन मोनोमोन। ओमफ्राय जोङो बेखौ जानो माने जोंहा देहाफोराबो ओ सास्थ'यै थायोमोन आरोना गो गोैयै दा दानियाथ' सोलायजोब्बाय दा बेफोर रासायनारि मुलिया जोंनि थाखायबो देहानि थाखायबो गाज्रि ओमफ्राय बेफोर मिथिंगानि थाखायबो गाज्रि आरोना।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
ओमफ्राय ओ बिदिनो आरोबाव जोंहा माने ओ पि फाइभ जुनाव माने जुन जुन फाइभआव ओ बा जुन खालाराव ओ जाहा ओ माबानि मिथिंगायारि सान फालिनाय जायो। जेराव जोङो माने औ जेनेबा बिदिनो ओ आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानोबा जोङो बेयाव माने बिफां गायनांगौ आरोना साफ्रोमबो सासे मोनफा मोनफा बिफां गायनांगौ माने फुरा गासिबो ओ बुहुमनि सुबुंफोरानो गायजोबबा बिफां अब्लानिया माने जोबोर खमायनायखौ नुनो मोनगोन आरो ना माने खम जागोन बे बेफोरबायदि औ औ बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय बेफोरबायदिया खम जागोन आरो आरो थाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा? माने बिनि बागै दै गेब्रेंनायफोर
बौवा आबहावाया दा बेनि गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावा गोदो माने नांगौ बिबांनि बोथोर ना ना बोथोर अखा बांखाखौ जोङो मोनोमोन नांगौ बिबांनि दानि दिनावथ' आबहावायाबो एसे गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव जोंनो नांगौ समावबो नांगौ बिबांनि अखा हानाय बा अखा मोननाय बेखौ जों एसे खम बिबांनिबो नुनो मोननाय जायो नोंथां। आर गोदोनि दिनाव आबहावाबो मोजांमोन आरो मैगं थाइगंयाव रासायनारि हासार बाहायैनि थाखाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ मोजां आदार मोनजायोमोन जायनि जाहोनाव बिसोरो गोबां बोसोरसिम जोरोमोन। दानि सुबुंफोरा गाज्रि जालां जाहोलांनायनि लोगोसे मैगं थाइगङावबो रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों मोनजायो। बे जोंनि जिउआव खहा खालामनानै दानि सुबुंफोरखौ जों एसे थाब थाबनो थैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जों साब साफ्रोमबो गोग्गो लाखिनो थाखाय प्लास्टिकफोरखौ जानला मानला जागायाव गारनाङा नोंथां। प्लास्टिकखौथ' जों जायो बाहायोब्लाबो जोङो न'खराव मोनसे फख्रि बा हा खर बेबायदि फिसा जावनानै बा दासबिन बेफोराव जोङो ज' दोनथुमनानै बेखौ थाइसे जागायावनो फबनानै दोननांगौ बा सावनानै होनांगौ। आरो जोङो साफ्रोमबो दंफां लाइफांखौ दानफायोब्लाबो दंफां लाइफांखौ नांगौ बिफांनि गायनांगौ अब्लासो जों आबहावाखौ गोग गो लागिनो हागोन होननानै आं बेखौनो सानो आरो नोंथां।